हेलौ ओं नोंथां खोनादोंना औ हेल'
औ नोंथां खोनागासिनो आङो
ओ मोजाङै खोनादोंना अ दा नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जों माने जोंनि बर हारि गेजेराव गोदो गोदाय माबायदि ना हमोमोन फ्राय बेफोरनि सोमोन्दै दसे सावरायनो थाखाय फन हरनाय जाबाय
औ नोंथां बेयो मोनसे जोबोद मोजां आयदा हागोन नोंथां हागोन बेयो मोनसे जोबोद मोजां आयदा
औ औ आं नोंथांनो आगारना होबाय नोंथाङा दे जागायजेनदो दे माबायदि जोंनि बर' हारिया बिदिनो ना हमनायफोराव
औ नोंथां औ दे बिदिब्ला आंनो जागायनोसै दा जों आङो ना हमनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो जेनाखि ओ माबाफोराव गोदो गोदाय आबै आबौ समनिफ्रायनो सोलिबोखानाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
फोरा बेनो जे फारागआ जोंना गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोना ओ नाफोरखौ बिदि फालांगि खालामनो बा फाननानै माबा रां आरजिनो थाखाय हमामोन नाखौ गाव गावसोर नआव जानो थाखायल बोथिसे बेफोरबायदि हमना लाबोयोमोन गोदोनि समाव आबै आइ ओ आबै आबौमोना आरो नाथाय आथिखालाव ओ बियो सोलायबाय दानि दिनाव बेहाय जों नुनो मोनसै जे ओ गोबां सुबुंफोरा नाफोरखौ हमनानै सारनानै ओ खाथिनि गलाफ्रा दखानफोराव हाथाय बाजाराव फाननो थाङो नङा होमबा नोंथां औ माने दा गोबां जायगायावनो दाब दाब जायगाफोरावनो सुबुंफोरा नाखौबो मोनसे गावनि जेनाखि संसार जानायाव रां रुफानि जेनाखि जेंनास ओंखारनाय बा सोमजिनाय बेफोरखौ ना फाननानैबो जोङो ना फाननानै मोननाय रांफोरजों जोङो सु फुंनो हायो आरो जेंनाखौ सुस्रांनो हायो नोंगौ नोंथां आरो ओ गोदोनि दिनावथ' जेनबा आबै आबौमोना बिदि जेबो साननाय गैयामोन दा जोङो ओ गोदोनि समाव जोङो जेरै गोदोनि जों ना हमनाय जेनाखि आगजुफोर बेफोरो जाहैबाय जेखाइफोरजों जों हमोमोन सारहैनानै जुदि मालाबाफोर दैया रानलांजोब नानै एसेल' थायोबा बेखौ जोङो थोरसि बा गामला बेफोरखौ लानानै जोङो नाखौ बेजों सारहैयोमोन। दैखौ सारना गारोमोन आरो नाखौ खनोमोन आरो।
औ ओन्दै समाव आंबो बिदिनो सारनो मोनदों आबै आबौ
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ सैथो ओमफ्राय ओमफ्राय जेना खि जोंङो ओइ खेवालि जे होननाय मोनसे दङना नोंथां?
औ औ औ।
औ बेजोंबो जों नाखौ सारहैयोमोन दैफोर बोहैनायफोराव लोगोसे आरो जोङो। गोबां गोलाव गोलाव गिदिर गिदिर जे बाहायनानै जों नाखौ हमोमोन आरो ओह जेनाखि जोङो बै फिसा फिसा जेफोरबो दंना नोंथां आखान्थि मोनथामनि ख'ना मोनथाम। बेफोरजोंबो जों नाफोरखौ हमना हमो आरो जेरै जोङो नाखौ जोङो गोबां बां राहा दं ना हमनो थाखाय जोंहा जेरै जोङो बोनो, लफायो बोरसिजोंबो नङा होमबा नोंथां गुमा फोरजों जों हमो।
हमो
औ बिदिनो आरो नोंथां आरो दानि जुगावथ' जों गोबां नुबाय दानि जेनाखि गोनोखोआरि एबा टेक्नलजिनि आदब खायदा जों गिदिर गिदिर जेनाखि मेसिनफोर दिहुननानै जोङो दा नाफोरखौ गिदिर गिदिर माबाफ्राव लैथोमाफोराव हमो गोबां बुरजा बुरजानो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ दाथ' नै ओह फिसा बिला बिदि माबायावबो माने जों, हेल'।
औ नोंथां।
औ खोनादों ना खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां औ नोंथां।
आं होनदों मा नोंथांखौ नोंथाङाबो जुदि नोंथाङाबो जुदि ओह माबाफोर बिदि एक्सपि येन्स दङ'बा ना हमनाय मानायनि आरो नोंसिनि ओनसोलाव नाफोरखौ माबायदि हमो। बेफोरखौ एसे फोरमायना होदो नामा?
एक्सपिरियेन्साथ' जेरै नों बुंदोंमोन थिक बेबायदिनोमोन ओह जों। उन्दै उन्दैब्ला जोंनि आबै आबै आबै आबौमोनजों। बिदिनो फुख्रि दंबा माबा मोनसे जाम्फैफोर दंबा गेजेराव आलि होनानै आलि खोनानै बिदिनो ना सारोमोन बिदि थोरसि आरो बिदिनो गामलाफोरजोंनो सारोमोन। दानि जुगावथ' नै ओह मटर बाहायलायनानै ओ जिबायदि टेक्नलजि ओंखारबाय बिदिनो मथर फोरजों दै दैखौ रानहोनाय जायो गोदोथ' बिदि गैयामोन जों ओन्दै ओन्दैब्ला। बिदिनो जों जोंनो आखाइफोरजों माने गामला बा थोरसिफोरजों ना सारनानै बिदिनो दैफोरखौ रानहोनानै जों नाफोरखौ हमनाय जायोमोन। थिक नों नों बुंनाय बायदिनो एखेआनो औ। उम।
दा जोङो ओ दाथ' जों गोबां नुनो मोनो नाखौ जेनेबा फालांगि खालामबाय ना फाननानै जेनाखि रां खामायनाय बेफोरखौहाय मोनसे माबा खालामना लाबाय मानसिफोरा संसार जानायाव जेरै दानि सुबुंफोराथ' गावनि न'आवनो ओ फख्रिफोर जावना लायो गिदिर गिदिर नङा होमबा नोंथां ना
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
जे नाखौ फिसानिफ्राय फावनानिफ्रायनो हगारनानै गिदिर खालामो।
गिदिर खालामो औ।
से बोसोर बेफोरसो दोननानै गावनि फुख्रियाव गिदिर गिदिर खालामनानै ओ फालांगियारिफोरनो फानहरो नङा होमबा नोंथां?
फानहरो नंगौ नंगौ।
गोबां जेनाखि रां मोनो रां खामायनो हायो बिफ फोरजोंबो
अ न'खर खुंनो हायो इफोर जोंनो
औ नोंथां औ। जायखि गथ'फोर गोबां जोङो दे गथ'फोरखौ गाव गावनि ओ ओन्दै बा गथ' फिसाफोरखौहाय जोङो बेफोरजोंबो मोनसे ओ
उम
माबा होनो हायो आरोखि ना रांखान्थियारि जेंनाखौ सुस्रांनो हायो जेरै गथ'फोरा जुदि फरायसालिबो फरायसालिमाफोराव मुं थिसनहैयोबा बेयाव जोङो बे रांजो जोंनो जो‌‌ङो होनोबो हायो। ओ मुं थिसन होनो हायो औ नोंथां। दा आरो गोबां बिदिनो दं आरो ना हमनायनि माबाफोराबो दाथ' माबाफोराव ओ बेग गिदिर गिदिर लैथोमाफोरावथ' गोबां नुयो नङा होमबा नोंथां गिदिर गिदिर मेचिनफोर लानानै ना हमनायखौ जों नुनो मोनसै औ गोबां गिदिर गिदिर नाफोर
गोदोथ' बिदि जेबो नुवाखैमोनबो दासो बिदि नुनो मोनबाय ओ
नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
औ
दा नोंथाङानो एसे बुंना होबावदो नामा नोंथां बेफोरनि ना हमनायनि जेनेबा माब्रै माबोरै जों रां खामायनो हानाय दा आं बेखौनो सोंग्रोनि नोंथांनाव नोंथांनि नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि ना हमनानै फालांगि खालामनाय जेनेबा बेफोरबायदि फानहैनाय मानाय बेफोरनि बेफोरखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
जोंनि जायगायावथ' गोबां जाबोबाय गोदो बिदि गैयामोन। खिन्थु दा गो बेनि अन्जिमाया बांलांबाय आरो ना बिदि फालांगि खालामनाया ना फुख्रिफोरनि फख्रियाव आगारनाय ना फिसिनानै बिदिनो न'खर खुंबोदों। सोरबाया माने दस्रा साख्रि गैयाबा बिदिनो नाफोरखौ फख फख ख्रियाव हगारनानै फुख्रि फिसिनानै ना फालांगि खालामनानै बिदिनो न'खर खुंबोदों।
औ नोंथां।
बेफोरबो से माने मानसिनिज जिउआव माने बहु गोबां माने हे-हेल्प होयो। रांखान्थियारि माबायावबो उम ओमफ्राय
औ नोंथां।
हेल'
औ नोंथां खोनागासिनो आङो। खोनादों खोनादों? औ नोंथां औ।
औ हो ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो जे ओ नोंथांमोननि ओनसोलावलाय दा माबायदि सोलियो बेफोर ना नानि फालांगिया?
ओह सोलियो जेरै जोंनि औ खोनागासिनो दं नोंथां। खोनाबायना‌ नोंथां?
औ खोनागासिनो
औ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो नोंथां जेरै ओह गोबां जोंनि बर' हारियाल' नङा गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोराबो दा ना हमनानै गोबां बेफोरबायदि माबा फानो रां खामायो नाजोंहाय नि गासैबो आं मुंखन मुंख'ला जेनाखि जाय जाय हारिफोर खिन्थु गोबां गासैबो हारियानो हारियावनो दंसै बेफोरो ना हमनाया बे मोनसे खाथिनि दंग' फोराव जोङो हाखर हालाफोराव जोङो थांनानै नाखौ हमहैयो। बबावबा दै राननाय दंबा जों नाखौ सारनानै लाबोयो जोंनाथ' बेनो दासिमबो गोबां सोलियो जोंनि ओ बर' सुबुंफोराथ' नाफोरखौ गोबां मानो फाना दा। गाव-गावनो जानो थाखायसो गोदोनि बायदिनो माखासे सलियो।
आंबो बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन दासो माने जों दस्रा गुबुन हारिजों नायोब्ला गुबुन हारिनि बिदि फालांगि खालाम नाया जोंनि ट्राइबेल मानसि बा बर' मानसिनिफ्राय बांसिन आरोना आं बेखौनो नुनो मोनो जों नुनायाव मिथिनायाव औ जोंनि गामि ओनसोल बा टाउन ओनसोलावनो जा। गुबुन हारिनिखौ बांसिन जों नुनो मोनो
दा जों बेफोरखौनो सोलोंना लानांगोन मानो होनब्ला बुङोब्ला बेबो एंगारथावै मोनसे से माबा बियो जोङो न'नि जानाखि एसे एनै खरस खालामनो बा जानो जेनाखि रांखान्थियारि जेंना मानसिनि जिउआवथ' जेंनाया नुजाखायो रांखान्थियारि नङाहोमबा नों थां मानसिया बे माबायावहाय जोनोमाव थांनानै थानोबा मेन खोथायानो जाहैबाय बेनो रां। खामनाय बा रां आरजिनाय रां गैयाबा जोङो गासै खामानियानो माबा जायो आस'खान्दा जायो। औ फेलें जायो दा जों बेखायनो ना हमनानैबो ओ रांखौ ओंखायनो खामायनो हायो आरो नों
औ-औ जों बेखौनो सोलोंनांगोन गुबुन हारिखौबो नायनानै जेरै गुबुन हारिया ना फालांगियाव माने बहुत बांलांदों। बिसिनि अनजिमाया बांसिन जोंबो बेखौनो सोलोंनांगोन जों औ।
औ नोंथाङा आथिखालाव जोङो नुनो मोनो गोबां जेनाखि गोबां गुबुन हारिफोरा ओ हाथाय बाजारावहाय जे ना फानो माने बिसोरखौ जों गोबांसिन नुनो मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ
औ दा जोंनि मा हारिफोराबो सोलोंनांगौ बेफोरखौ।
गोबां सोलोंनांगौ दङ जों सोलोंनाय औ सोलोंनाया मोजां। मोजांखौ सोलोंनाया मोजां।
नोंगौ‌ नोंथां।
सोलोंनानै जोङो जोंनि न'खर दानायाव जोंनि नांगौखिनिखौ सुफुंनो हागोन। मोजाङै जिउ खुंलांनो हागोन।
बिदिब्ला नोंथां
आं दे ओ समाव जाबाय ओ गोबां सोलां सोलोंनो मोनबाय नो नों नोंथांनिफ्रायबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बिदिनो माबायदि जिउ खुंदों मादों? ना ना हमनायनि सोमोन्दै सोलोंनो हादों जों जिउआव बाहायलांनांगोन बेफोरखौ साननानै। दे बिदिब्ला।
बिदिब्ला दे गोजोनथोंसै नोंथां।
औ दे गोजोनथोंसै दे।